खोनादोंना
खोनादो नावमान एसे नावमान गोसा बुंलाय
औ जेनेबा जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरोना सावरायजागोन ना नोंथाङा ओरैनो दंब्ला औ जों दा जेरै आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना नोंथांमोननि साइडजा जेनेबा आबादफोरखौ बोरै मा मा आबाद मावो जेनेबा मैगं थाइगं बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ बोरै मावो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ जोंनावथ' गोबाङ ओरैनो गोबां जोंनि जा मेसें बोथोराव आलादा आबाद मावो दैलाङाव आलादा आबाद मावो जेरै नोंथाङा मिथिखागोन दैज्लाङाव जोंनि गोबां समावानो मा आबाद माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो
औ नंगौ
बे माइ आबादखौ मावो जोङो मानो होनोबा जोंनि गाहाय जामुआनो जाहैबाय ओंखाम बे ओंखामफोरखौ जों माइनिफ्राय मोनो नालाय बे खाय जों माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गोबां जोंना माबा थाखो थाखो माबा दङ आरोना मा होनो माबा माबायसा बानायनांगौ माबाबोरै माबा माबा जायो बेफोरबायसा दों आरोना दा आं नोंथांनो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो सानदों आरो ना
औ फोरमायलाय
बेयावनो जों जाबाय माइ माइ आबादखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो माइज्लि माइज्लि माला नांगौ आरोना जेरै गोबां सुबुंफोरानो जेरै दाना नार्सयारि एबा न'फोरावनो बानायाखानाय थायो आरोना बेफोरखौ थाखोमायो बानायखानाय नार्सारि माबाफोरखौ माइफोरखौ जोङो से दिन बा एबा नै दिननि थाखाय दैयाव सोमना दोननाय जायो आरोना बेखौ दैयाव सोमना दोननानै जोङो जेब्ला बियो दैहा सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बोरियाव थिखांनानै मोनसे मोजां जायगा एबा गोरान जायागायाव माबानानै दोननाय जायो आरोना जाहाथे बेयाव फेंखाबा एबा गाजा हरो
औ नंगौ
बेंखा हरखांनायनि उनाव जोङो फारसेजाय हा खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो हाखौ ट्रेक्टर एबा मोसौजों एवग्रोना लानाय जायो आरो
औ नंगौ
गोदोनि दिनावथ' गोबां सुबुङानो खोथियाफोरनि थाखाय हाफोरखौवनाया मोसौजोंनो एवोमोन नालाय नाथाय दानि जुगाव मेसिन ट्रेक्टराउनु ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो मानसिफ्रा गोबां सुबानो दाना बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवो आरोना बेखौ हालेवखांनायनि उनाव जोङो जेब्लाखि बे हाया गुन्दै जायो बेयाव जोङो बे माइज्लिखौ जा थिखानानै दोनो बे फेखा आर'नाय इन्जुराव थिखोना दोनो बेखौ जोङो बे हायाव फोनानै होयो आरोना फोनाहोखांनायनि उनाव बे बेयाव नैजि नैजिबासो दिननि उनाव जेब्ला बे खोथियाया जौवो जौबा जोङो फारसेजाय दुब्लि फोथारखौ मोसौ एबा ट्रेक्टरफोरजों एवगोरना लायो आरोना बे ट्रेक्टर फोर जों एवनायाव खनथाम सोरबा खनथाम सोरबा खननै एवना लायो आरोना बे गिबि खेव गिबि खेब एवनायखौनो माबा होनो आरो ना मा होनो खारायनाय बुङो आरो ना
औ
बेनि उनाव जोङो खेबथा होबाय बेनि उनाव दुब्लिखौ जों मोजाङै दै होनानै आरामसे मोजां खालामना लाबाय गेब्ले हाफोरखौ गेब्लेहोनानै गुरै खालामनानै हाब्रु माबानानै बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुयो आरोना खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव जोङो गोबां जेरै गोबां गोदोथ' गोबां सुबुंफोरानो जेरै सावरि बादालि जायोमोन आरोना। नाथाय दानिया गोबां सुबुंफोरानो हाजिरा लायो एबा रुवालि ओ लानानै मायखो गायनाय जायो आरोना।
औ नांगौ।
खौ गायखांनायनि उनाव जोङो ओ बेयाव जों गोबां जोथोन लानो गोनां जायो आरोना मायखौ। खौ जाहाथे जेबो खहा जाया मानो होनोबा दानि जुग गाव अखा हानायनि बिबाङाबो गो-गोबां खम जाबोदों बेनि थाखाय जों दैफोरखौ दुलि दुब्लि फोथारफोराव जों दैफोरखौ नायनो गोनां जायो आरोना। मानो होनोबा बे माइ माइआ नि थाखाय दैया जोबोर गोनां दैखौ नायबाय थानांगौ गोनां जायो बेनि उनाव जोङो दै नायखांनायनि उनाव आरो बेयाव जाहाथे ओ माइआ मोजां जानायनि थाखाय गोबां हासारबो होनाय जायो आरोना खायफाया जेरै गोबोर हासार एबा खायफाया जेरै बाजारफोराव मोननाय बानायनाय ओ मा होनो फेक्ट'रि माबाफोराव बानायनाय हासारफोरखौ होयो आरोना ओ बेनि उनाव जाहाथे बेयो हासार उनु होखांबाय बेनि उनाव लोगोसे जाहाथे माइ आबादफोरखौ जाहाथे जेबो गाज्रि खालामनो हायै रखम गोबां मुलि होनाय जायो आरो एम्फौफोरनि थाखाय मानो होनोब्ला दानिया जों नुबोगासिनो द गोबां एम्फौ एनलाफोरा माइफोरखौ खहा खालामो आरोना बे खहा खालामनायखौ जोङो ओ होबथानो थाखाय गोबां रासायनारि मुलि बाहायनाय जायो आरो। बे माय मुलि बा थांनायनि उनाव जेब्लाखि ओ नै दान बा मासे नै दान नङाबा थाम दाननि उनाव जेब्ला माइआ बिबार जायो बिबार जानाय खमायाव जोङो दैफोराव आरो गोबांफोरा मुलि होयो जाहाथे दै फिथाइनि बिबारफोरखौ जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा जाहाथे सोबनो हाया। एबा जानो हाया हायै रखम आरो ना बे माइआ माने उनाव जेब्ला बे माइआ माइ आबादफोरा जेब्ला मोनो बे माइ आबादफोरखौ जोङो जाहाथे माबानानै बोखांनायनि उनाव जों गोबानो हाबाय हाखांनायनि उनाव नाथाय गोबां सुबुंफोरानो दानि जुगाव मेसिन ओंखारनाय जै गोबांफोरानो मेचिन जों हायो आरोना। ओमफ्राय खायफाया आरो मानसिजों सुबुंफोरा हायो सुबुंफोरा हाखांनायनि हानायनि उनाव जों बेखौ माइखौ मुथि सरो मुथि सरनायनि उनाव जोङो बेखौ लाबनो खमायाव दांग्रि सुयो। सुनानै जोङो ओ दुब्लि फोथारनिफ्राय रोगानानै लाना फैयो आरोना न'सिम। न'सिम लाबो खांनायनि उनाव जोङो बेखौ ट्रेक्टर एबा नङाबा मोसौफोरजों नानो नायो आरोना। नाखांनायनि उनाव जोङो जिगाबखौ बेयाव माइनिफ्राय जा जिगाब ओंखारो बे जि गाबखौ जोङो आलादा खालामनाय जायो आरोना माइ फिथाइनिफ्राय आलादा खामखांनायनि उनाव जोङो जेब्लाखि माइ फिथाइखौ सा मोजां साफा खालाम खाङो जिगाबफोरनिफ्राय बिनि उनाव गोबां सुबुङानो जेरै बाख्रि दुलिफोराव सोना दोनो खायफाया आरो ओ बे माइफोरखौ फानो आरोना फाननानै गोबां रां मोनो। रां मोननायनि जायो ओ खायफाया न'खर सामलायनायाव बाहायो एबा गोबां माबाफोराव बाहायो। बाहायो आरोना।
ओं नंगौ।
ओमफ्राय माबाखांनायनि उनाव नाखांनायनि उनाव ओ जोङो बे माइखौ लामो आरोना लामो मानो होनोबा जोंनि गिबि गुबै ओ जामु ओंखामखौ जों माइनि फ्रायनो मोनो नालाय बेखौ लामखांनायनि उनाव जेब्ला माइआ रानो राननायनि उनाव जोङो ओ मेसिन एबा माबाफोराव हैनाय जायो आरोना जाहाथे माइरं दिहुननो थाखाय ओ गोदोनि दिनाव माइरंखौ जोङो दिंखि एबा उलारफोराव माबानानै देनानै दिहुनोमोन आरोना नाथाय दाना मेचन ओंखारनायनि थाखाय जों दाना सुबुंङानो मेसिनाव लांङो लांनानै बे माइरंखौ दिहुनना लाबो दिहु खांनायनि उनाव ओ जोङो बे माइरंआव ओ जि गुन्दै थायो जेरै गुन गुन्दै होनो बे गुन्दैखौ जोङो साफा खालामग्रोयो आरोना साफा खालामखांनायनि उनाव जों माइरंखौ खौ ओंखाम बानायनायनि थाखाय ओ सुग्रोना लायो सुनायनि उनाव जोङो ओ दै होबाय। ओमफ्राय खान्थायाव दै होबाय दै होनाय उनाव ओंखामखौबो होबाय ओमफ्राय जेब्ला गोदौनाय दैफोरा रानखां जों ओंखामखौ मोनो आरोना। ओ ओमफ्राय नोंथांङा दा माइनि अनगायै ओ जायखिजाया मोनसे मा होनो आबादनि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन। जोंनियाथ' बुंनो थांङोब्ला दा आसामाव जोङो जेरै माइयाबो गाहाय आरो माइ आवगायबो जोंनिया जेरै आसामा जोंनिया साहा आबादनि थाखाय मुंदांखा नंङा होमबा? नंगौ। जोंनि आसामा साहा आबादनि थाखाय मुंदांखा जेरै आसामाव जोंनियाव गोबां साहा बागान दं। बेयावबो जोंनिया गोबां जेरै जोङो साहाखौ जेरै जोङो साहाखौ गाय गायो आरोना जोङो साहाखौ गायनायनि उनाव जेनेबा साहा बिफांङा रजायो अब्ला जोङो साहानि जेनेबा बिजौखौ साहा बि फांनि बिजौखौ बेखौ सिफायनानै लाबोनानै जों बेफोरखौ जेनेबा जोंङो मा मिसिनाव होफैयो अब्ला बेनि बेफोर बिलाइजोंनो जोंनिया साहा बिलाइयाव ओंखारो आरोना।
औ औ।
थ' जोंनिया साहा बिलाइनि थाखायनो गोबां मुंदांखा नंङा होमबा?
औ औ।
दा जेरै दा दैज्लां बोथोराव जोङो माइनि अनगायै माइनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनो हायो नंङा होमबा जेरै खुमब्रा जिंखा बायदिसिना हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो मेसें बोथोराव जेरै माइ हाखांनाय लोगो लोगो जोंनिया फोथारफोरा ओरैनो थायो नंङा होमबा? फोथारफोरा ओरैनो थानाय खमायावनो जोङो जेनेबा बेसरनि बेसरफोरखौ गायनो हायो बे बेसर गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जेनेबा नोंथांङा बुंबोबाय आगोलथ' जोंनिया मोसौ मैसोजोंनो हालेवोमोन नाथाय दानिया खम समनि गेजेरावनो जोङो मेसिन जों गोबां गोबां हा खालि एवलांनो हायो जेनेबा गोबां बिगा हाखौ जोङो गोबां खम समनि गेजेरावनो मावनो हायो। हायो मानो होनोब्ला जोंनिया दानियाथ' जुगा जौगाबोबाय थानायलाय जोङो मेसिनफोरनि अनजिमायाबो बां
औ औ।
आरो मानसिफोरनि खस्थ'आबो खमिजों मेसिन अंखारनाय लोगो लोगोनो जोंनिया बेस सर गायनो थाखाय जों गिबियावनो हाखौ फोमोनग्रोना लाब बाय जों फोमोनग्रोना माने एवग्रोना लाबाय आरो ना। एवग्रोना लानायनि उनाव जों बेयाव बेनि जेनेबा बेगरखौ जोङो नारसारिनिफ्राय लायबाय जेनेबा
औ औ।
नारसारि एबा गलानिफ्राय लायनानै जोङो बेफोराव फोफैयो फोनानै जोङो बेखौ एसे देरबोहांबा जोङो बेखौ मैगंबो जानो हायो मैगं हिसाबै बे एसे देरबा जेनेबा बेसरखौ आरो बेनि अनगायैबो जों बेसर मैगं जे मैगंआ जायनोबो हायो आरो जायाबोलाबो जेनेबा बेसरा देरबा जोङो जेनेबा जेनेबा जोंनिया बेसरखौ देरबोला जोंनिया बेसरा फिथाइ थायो फिथाइ थायनायनि उनाव जों बेखौ बेसरखौ जेनेबा फिथाइ थायनायनि उनाव जोङो जेनेबा जबोला राबोला बेसर फिथाया बेखौ जोङो जेनेबा हायद्राबादि गालानानै फुयो आरोना फुखांनायनि उनाव जों बेखौ न'आव लाबोनानै जेनेबा मेसिन लिंहरनानै बेयाव जोङो बेसरखौ नाग्रोयो फार्सतावनो बेनि उनाव जोङो बेसरखौ जेनेबा जेनेबा मिल एबा मेसिनफोराव लांनानै जोङो थाव फेरेदना लाबोयो आरो ना बेफोर थावखौबो जोङो न'आव जानाय हिसाबैबो बाहायनो हायो आरो जेनेबा जोङो मानोबो हायो फानहरनोबो हायो।
औ औ।
औ। मानो होनबा दानियाथ' थावनि दामफोराबो गोबां नालाय जोङो बेफोरखौ फानहरबा बो गोबां फैसा मोनो आरो ना
औ।
नोंगौ। थावनि अनगा जेरै जेरै बेसर आबादथ' जाथ'बाय बिनि अनगायैबो जोङो जेरै दानियाथ' जोङो गोबां आबाद मावबोनाय बेनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइनिबो हमना ला जेरै जोङो थाइजौ आ थाइजौ, जाम, आपेल, आंगुर बेफोरावबो जोङो जेरै दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनिया बिफां लाइफांफोरा एसे फिसा फिसायावनो जेरै जायख खौ जोङो कलम होनायबो बुङो बेफोरखौ बायना लाबोनानै नारसोनफ्राय जोंनि खम समनि गेजेरावनो एसे बिफाङा फिसाफियावनो गोबां फिथाइ सामथाइ थायो आरोना गोबां रासायनारि मुलि बाहायनानै दानिया फिथाइ सामथायफोरखौ जोङो थाब थाबैनो फेदेरनो हायो। नङा होमबा मानो होनबा जोङो औ। हायोब्लाथ' आं बुंनो सानो जेनेबा जोङो बिफां लाइ जेनेबा जों मैगं थाइगंफोरखो हायोब्ला जोङो न'आवनो गायनानै जानांगौ मानो होनोब्ला जोङो न'आव जोङो एसेबां रासायनारि मुलि बाहायनाय जाया नालाय जोंनिया देहाफोराबो मोजाङैनो थायो जोङो मानो होनोब्ला जोंनि देहायाबो गोबां बेसेन गोनां जों जोंनि देहाखौबो गाज्रि खालामना लानो हाया औ बेनिखायनो जोङो न'फोरावनो गायनानै एसे थारमाने एसे मोजाङै मिथिंगायारिनि हिसाबै जानांगौ आरो ना न'निखौनो। होमबाना देहाफोराबो मोजाङै थायो।
औ।
बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनिया जाथ'बाय दे नोंथांनाव जोंनिया समाबो थ'बाय नालाय।
दे जागोन नोंथां औ।